औ नोंथां खोनाबाय औ।
आतसा मा खालामदों नोंथां?
अह नोंथां आं नै दासो सानसुनि जामुं जानानै जिरायनानै दं आरोना नोंथां।
एह ओमफ्राय ओंख्रियालाय मा जाखो नोंथां?
ओंख्रि याथ' माबासोमोन मा होनो? जोंहा ओरै दालि जाबाय ओमफ्राय नाजों मैथाजों एसे बिदै जिब जिब एवनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
आतसा नोंथाङा ओमफ्राय दायो फ्रि नामा नोंथां?
अह नोंथां ओं आं फ्रियानो नोंथां। ओमफ्राय नोंथां नोंथांनालाय मा मा ओंख्रि जानाय जाखो आरोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों। ओंख्रियाथ' माबा जोंना नाजों मैथाजों आरोना नोंथां।
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों ओमफ्राय नोंथां गामियाव गायनाय फु नाय आरो नोंसिना गायनाय फुनायफ्रा जोबजोबबाय नामा नोंथां?
सान औ माजों गैया नोंथां खोनादों‌ थाङा।
औ औ नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो दं नोंथां औ होमबा
आतसा
हेल' नोंथां मोजां-मोजां खोनानो मोनाखै नोंथां नोंनिखौ। औ नोंथां औ आं फ्रियालाय फ्रियानो नोंथां औ
फ्रि फ्रिबालाय आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां सोंनो हागोन नोंथाङा।
अह टपिकआ जे जोङो बा बोरै जोङो रांखौ आरजिनो हायो बा जोङो जुनारफोरखौ बोरै फिसियो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं फोरमायनो हागोन बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायनि बेफोरनि प्रसेसनि आरो मा माखौ जों फिसिनाय जायो बेनि बागै आं माखासे फोरमायनानै होनि आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ बिदिबा बिदिबा नोंथाङा खोनासंदो। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोंनि जायगायाव आबादनि अनगायै जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनानै जोंनि हालामाव जों रांखान्थिनि बिथिङाव जों दावगानायखौ नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंहा जिब जुनार फिसिनाय आरो दाउ अमाफोर बेफोर फिसिनायाबो जोंनि थाखाय रांखान्थियाव दावगाहोयो आरो जोंनि रांखान्थिजों लोगोसे जिउ खुंलांनायाव जोंहा माखासे मददफोरखौ जोंनो गोबाङैनो जिब जुनारफोरा होयो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ जोंहा मानो होनोब्ला जोंहा मोसौफोर जेरै जोंहा मोसौफोरजोंथ' गोदोनि दिनाव दानि बादि ट्रेक्टर गैयै समाव जोंहा हालबो एवनाय जायोमोन आरोना नोंथां। ओ दानि जुगावथ' नाथाय बिदि नंलिया नाथाय गोदोनि समाव जोंहा बिदि ट्रेक्टर फिसा ट्रेक्टर गिदिर बिदि गैयि समाव जोंहा मोसौफोरा जोंनो दुब्लियाव हालेवनायफोराव जोंनो खामानि होयोमोन। आरो दानि जुगाव जोंहा मोसौ गाइफोरखौ जोंहा गाइखेर सेरो आरो गोबां बिफांनि मोसौ गायफोर थानाय सुबुंफोरा जोंहा मोसौ गायनिफ्रायनो गाइखेर सेरनानै गाइखेरखौ फाननानै जोंहा रांखान्थियाव एसे आगबारायो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दानि जुगाव नुयो माखासे फार्मफोर खुलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। माखासे औ माखासे जोंहा दाउ बयलारनि फार्मखौनो होन आरो आरो लकेल दाउफोरनि फारामखौनो होन, बा बिदिनो माखासे दाउफोरनिखौबो गुबुन गुबुन दाउफोरनिखौबो जोंहा फार्म हिसाबै जोंहा खुलिनाय जायो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंनि एरियायाव जोङो बांसिननिफ्राय नुनो मोनो ब्रयलार फार्म आरो आरो जों लकेल दाउनि फार्मखौ जों नुनो मोनो आर नोंथां। जोंहा ब्रयलार फार्मनि थाखायबो जोंहा बांद्राय सुबुङा खस्थ' भुगिनांगौ गैया मानो होनोब्ला जोंहा जाहैबाय जोङो गभमेन्टनि फारसेबो जों नोजोर बोनानै नायोब्ला जों ब्रयलार फारामनि थाखाय जोंहा गभमेन्टआ माखासे जोंनो सहाय मददफोरखौ होयो नोंथाङा बुलार फिननो थाखाय जायगाखौल' थि खालामनानै न'खरखौ एसे मोजां नुनानै बुलार फिननो थाखाय बेफोराव गुन्दैफोर एबा जुजाइफोर सारनानै जोङो बयलार फिसाखौ जोंहा सरखारारनिफ्रायनो मोननानै एबा कम्पानिजों जोङो एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जोङो कम्पानिनि सायाव जों बयलारखौ फिसिनाय जों फिसियै फेदेरै जों गिदिर गिदिर खालामनानै जोङो बेखौनो फिन सरखारारनो होफिननायनि उनावहाय जोङो बयलारनि लिरथाया जों बारा जादोंब्ला जों बांसिन रां मोनगोन आरो एसे खम लिरथाय जादोंब्ला जों बारा बिबांनि रां जों मोननो हाया आरोना नोंथां थि बेबायदिनो बलारा गेलेबाथ' जों रांखौ
औ
रांफोर रांखान्थियाव जों आवगायनो हायो दाउखौ ब्रयलार दाखौ फिसिनानै आरो लकेल दाउनियाबो जोंना बिदिनो नाथाय नाथाय लकेल दाउनि थाखाय जोंहा गभार्नमेन्टनि थाखाय बारा जेबो माबाखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला लकेल दाउआ एफफ्राब बिदि नांद्रायग्रा एबा गोनांथार बिदि माबाबो नङा गोनांथिबो नङा। जोंहा लकेल दावउनि जोंहा फिसिनायनि प्रसेसआो बारा गोरा नङा जोंहा न'फोरखौ एसे मोजां नुदो जिखुनु दाउफोरा बारलांनो हाया बिरलांनो हाया एसे बिदिनो नुदों एबा जायगा गुवार नायनानैबो जों दाउफोरखौ हगारनानै जों सोरगिदिं सोरगिदिं जायगा लानानै जोङो नेटफोरखौ होनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फंनैसो बेफोरनि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांङा आं खोन्थालांदो
औ जोङो बिदिनो जिब-जुनारनिफ्राय जोङो बिदिनो गोबां रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। जे नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोङो बिदिनो दाउ लकेलफोरनि दाउ ब्रयलारफोरनि बे बिदिनो गोबां रांफोर आरजिनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो जेरै होनो थां ब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो फिसिनानै उन्दैनिफ्रायनो फिसिनानै जों बेफोरबायदि जुनारफोरखौ दाउफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो फिसिनानै बिदिनो गोबां मुलाम्फाखौ जोङो बेफोरजोंनो गोबां रां आरजिनाय जों नुनो मोनो दानि सुबुंफोरखौ। आरो जोंहा बिदिनो गोबां जुनादफोर दंबावो जेरै न'आव फिसिजानाय। ओ जेरै होननो थांबाव्ला जोंहा मोसौ मोसौफोरजोंबो जोंहा बिदिनो गोबां ओ रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोंहा बिदिनो मोसौफोरा बिदिनो दामब्राफोर। जोनोम जायोब्ला जोङो बेफोरखौ एसे गिदिर खालामनानै बेफोरजोंनो जोाहाय मा होनदों रां आरजिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां जुनारफोर दं जेरै -अमाफोर अमाफोरखौबो जोङो बिदिनो फार्स्टआवहायो मा होनो ओ फिसानिफ्राय लानानै जोङो बे बेफोरखौहाय एसे गिदिर खालामनाय जायो जेरै जोङो बेफोरखौ बोरै गिदिर खालामो होनोब्ला बिदिनो जोंना बिदिनो थास' बि, थास' बिलाइफोरखौ जोङो रुनानै होनांगौ बा माइरंफोरखौ जोङो जे गारजानाय माइरंफोर बैफोरखौबो जे जोङो जाजायै माइरंफोरखौ जोङो एसे बिदिनो रुनानै बेफोर अमाफोरनो होनांगौ जाहाथे बैसोर अमाफोरा गिदिर जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोथां नंगौ।
औ ओमफ्राय जोङो बैफोर अमाफोरखौ जेब्ला गिदिर जायो जेब्लाबो जोङो बेफोर अमाफोरखौ फानहरनाय जायो अब्ला जोङो बेफोरनिफ्रायबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो नायनो थांब्ला ओरैनो बोरमाफोर बोरमाफोरजोंबो जों बिदिनो गोबां रां आरिनायखौ जों नु मानोना जोंहा बिदिनो बोरमाफोरा बोसोराव सय बोसोरावहाय बिदिनो सयमास सयमासजोंनो जेब्ला बिसोरो फिसा होयो अब्ला बिसोरनिया थाब बाराय देरनाय सान्सआ बारा थायो मानोना बिसोरो माने हाग्रा-बंग्रा गांसो-गांला जानानै बिसोरो गावसिनि जिउखौ खुंलाङो आरो बिसोरहाय बिदिनो बेफोरखौ जानायजों लोगोसेनो बिसोरो थाब देरनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो जोङो बिदिनो थाब देरनायखौ जोङो नुनो मोनोब्ला बेफोर जिबफोरखौ बा बेफोर जुनारफोरखौ जोङो बिदिनो थाब फाहरनानै गोबां मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा आरो जोंहा औ आरो जोंहा बिदिनो गोबां नुनो मोनबावो जिबफोर नंगौना नंङा नोंथां